औ बिदिबा जों दिनै ओ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै
औ नोंथां
औ दा आयदाया बेनो जाहैबाय जोंहा ओ ओ जोंनि बर हारिनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि बेनि सोमोन्दै जों सावरायनोसै औ जोंनि बर' हारिनि जानाय लोंनाय होनबोलाथ' जों औ जोंनि जानाय आरो लोंनाय लोंनाया जाहैबाय जोंहा जोंथ' ओ गावनि ओ बानाय न'आवनो बानायनानै जों जौ लोंङो नङा होमबा बेफोरबायदि औ बेफोरबायदिखौ जों माबोरै बानायो बा जों माबोरै लोङो आरो आरो बियो देहानि थाखाय गाज्रि ना एसे मोजां माब्लाबाथ' बे मोजां खामानियावबो जायो नङा होमबा थ' बेनि थाखायनो जोंङो जानाय आरो लोंनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नङा होमबा दा लोंनायखौ जों होमबा मानो सावरायजायो होनबा जोंहाथ' लोंनाया जौ लोंनाया बा जौआ जोंनिया जि आइ टेकबो मोनबाय नङा होमबा बेखायनो जों बेखौ सावरायनोसै आरोना औ बिदिबा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो जोंनि बर' हारिनि दोरोङारि ओ जोंनि जानायफोरनि सोमोन्दै बा लोंनायफोरनि सोमोन्दै दे
औ ओ जोङो दोरोङारि जानाय लोंनाय होननानै बुङोबा जोंङो माखासे जोंहा दोरोङारि ओंख्रिफोरबो
नंगौ
दा नों बुंनाय बादिबा जि आइ थें मोनखानाय जोंनि जौ बिदै माइब्रा जौ बिदै आरो जौ गोरान ना बेफोरबायदि दं आरो आङो दा नोंथांनो जोंनि माखासे दोरोङारि ओंख्रि जेरै अनला ओंख्रि बेबायदिनो नारजि अमा ओंख्रि नाफाम बाथोन बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायसै नङा होमबा नोंथां जोङो ओरैनो अनला ओंख्रि होननानै बुङोब्लााथ' जोङो बयबो मिथियो आरो बेयो जोंनि बर'नि दोरोङारि गुबै ओंख्रिखा बेबायदिनो जोङो अनला ओंख्रि होननानै बुङोबा जोङो बेखौ गुबुन गुबुन रोखोमाव जानायखौ जोङो मोन्नो जानो हायो जेरैहाय ओ मा होनना बुङो अनलाजों दाउजों ओमफ्रायो अमा गोरानजों अनलाजों आरो बेबायदिनो एम्फौजों अनलाजों आरो बेबायदिनो जोङो बे ना बेदरनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन मैगं थाइगंजोंबो जोङो जानो हायो नङा होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो ओ मा होननानै बुङो अनलाजों जों खखलिं अनलाजों मेवयाय अनलाजों मुला अनलाजों आलु आरो अनलाजों गुबुन गुबुन बेबायदिनो मैगं थाइगंफोरजों जोङो जानो हायो आरो थिग बेबायदिनो जोंङो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो खारदैनि गोनांथि जायो खारदै होन्नानै जोङो बेखौ गुबुन गुबुन रोखोमै बानायनो हायो जेरैहाय जोङो थालिर बिलाइ एबा थालिरनि बिगुरफोरखौ जोङो फोराननानै सावनानै बेनि हाथफ्लाखौ दैजों ल' गलायनानै जोङो मोजाङै गोहैयोब्ला बा सरोब्ला बेनो जोंना खारदै महर मोनो आरो बेबायदिनो जोंङो सिबिं सिबिं नारा बा सिबिं जिगाब बेखौ जोंङो सावनानै बेनि हाथफ्लाखौ दैजों गलायनानै जोंङो सरोबा बा गोहोयोब्ला जोंङो बेखौबो खारदै मोननो हायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा बेसरनि जिगाब बा बेसर नारा बेखौ खौबो जोङो सावनानै हा थफ्ला खालामनानैै एखे रोखोमैनो दैजों गलाय नानै जोङो बेखौ गोहोयो बा जोङो बेखौ खारदै मोनो खारैखौ जोङो ओ गोबाव सम बाहायजानो थाखाय जोङो बे सावनाय हाथफ्लाफोरखौ दै सारस्रिनानै गथा खालामनानै बा ओ फिथर फिथर खालामनानै बा लादु महराव जोङो गल गल बानायनानै जोङो दोननाय जायो अब्ला जोङो गोबाव समसिमहालागै दोननो हायो आरो बेबायदिनो खायफाया ओ बेबायदिनो हाथफ्लायैनो जोङो प्लास्टिकफोराव सोनानै दोननाय जायो अब्ला बेनि उनाव नांगौ समाव जोङो बेखौ मा होनना बुङो ओ सरनानै बा दैजों लगायनानै जोङो खारदै महराव जायो आरो थिग बेबायदिनो जोङो खारदै मोनस्लाबाबा जोङो माखासे जोङो जोंनि जाजाग्रा जोङो मा होननानै बुङो हाथायाव बायनानै मोननाय जे जाजाग्रा सदा बेफोरखौबो जोङो होनानै अनला ओंख्रिबो संनो हायो आरो। बियो खारदैनि खामानिखौ मावो बेबायदिनो जोङो माखासे अनला ओंख्रि सं नाय बुङोबा जोंहा आरोबाव गोनांथिबो दंबावो अनला ओंख्रि संनो थाखाय जोंहा अन गुन्दैनि गोनां थि जायो अन गुन्दैखौनिफ्राय मोन होननानै बुङोबा जोङो माइरंखौ दसे सम सोमना नैदोनफ्लांनो नांगौ बेनिफ्राय दैनिफ्राय बोखांनानै ओ मोजाङै सर' होगोर नांगौ सोर'नायनि उनाव जोङो बेखौ बायदि बायदि खान्थिजों अनगुन्दै खालामनो हायो जेरै उवालजों सौनानै आरो बेबायदिनो जोङो आथिखालनि दोरोङारि मुगा बा बिरोंदामिनजों जौगाहो जानाय माखासे ग्रेन्डार बा माखासे मेसिनफोरनि जोहै जोङो ओ अन गुन्दै खालामनानै लानो हायो नङा होमबा नों थां थिग बेबायदिनो आरोबाव जोङो ओ माखासे मुवानि बा माखासे गोनांथि दंबावो जेरैहाय जोंहा थाव संख्रि बानलु बेफोर नांबावगौ थिग बेबायदिनो जोङो अनला सं नो थाखाय जोङो बा आङो नोंथांजों अनलाजों दावजों संनायनि माखासे गुबै आदबखौ खिथानोसै। जोङो गिबियावनो सारायखौ गोदौ खालामनानै जोङो दाउ बेदरखौ एवथ्रुमनानै लाग्रोनो नांगौ बेनिफ्राय जोङो बे बेदरखौ गुबुन मोनसे जायगायाव खांनानै दोनथ'नानै ओ बेयाव थाव एसे हरफिननानै जों सारायखौ गुदुं खालामफिननानै बेयाव माखासे सामब्राम बानलु बा माखासे लाइफांखौ जोङो हरनानै एवथ्रुमनानै दै हरनो नांगौ। दै हरखांनायनि उनाव जोङो माखासे सम ग्लब ग्लब गोदौहोनो नांगौ। आरो बेनि उनाव जोङो अन गुन्दैखौ जोङो फ्रि फ्रि फ्रि आखाइजों सिफ्रुनानै हरनो नांगौ मानो होननानै बुङोबा बेखौ जमा जमि हरोबा ओ अनलाया लाद्रा खानानै ओ माने सिथाबनानै बेयो लाद्रा खाहैगोन आरो आरो बे जोंनो बेखौबो नोजोर होनो नांगौ जाहा थे लाद्रााखायाबा फिथर जाया बेनि थाखाय जोङो खोस्लिजों एरग्लिबाय थानो नांगौ। आरो बेबायदिनो जोङो खोस्लिजों एरै एरै जोङो माखासे सम गोदौ होनोनो नांगौ। बेनि उनाव जोङो खारदैखौ हरनो नांगौ ना थोजासेबां आरो बेनि फ्राय जोङो दाउ बेदर एवथ्रुमनानै दोन्नायखौ हमनो नांगौ बेनिफ्राय एवथ्रुमनानै दोननाय बे दाउ बेदर हरखांनानै माखासे सम गोदौ होनानै जोङो ओ मा होनना बुङो नांगौसेबां जब होनानै जोङो बेखौ साखिनाय जायो। साखिनाय होननानै बुङोबा जोङो ओ बेबायदिनो जानायनाय नङा होमबा बेयाव संख्रि बानलु नांदोंना नाङाखै बिनि था खाय जोङो जानायनाय बिनि थाखाय जोङो साखिनांगौ आरो। नङा होनबा नोंथां बेनिफ्राय जोङो अनलाखौ जानाय जायो। आरो बेबायदिनो नोंथाङाबो ओ माखासे जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफोर जेरै नारजि अमा नाफाम बाथोन आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन माखासे जोंनि बर'नि ओ जानाय लोंनाय। बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां दाथ जोंहा दोरोङारि जानाय होनोब्ला नोंथाङा जेरै दायो मखबाय आं जोंनि अनला दाउ अनला दा अनलाजों दाउ जानायानो आरो नारजि अमा बेफोर दङ दा बेजों लोगोसे जोंहाबो आ जोंनि बर हारिया दोरोङारि लोंनाय दं नङा होमबा लोंनाय बेसाद दं
औ नोंथां
बे लोंनाय बेसाद होनोबा जोंहा नै आं जोंहा जौ गिसि होनना बु ना जों जायखौ जों बेखौ माइरंजों बा ओंखाम खा खालामनानै जों संनाय जायो आरो ना दा आरो बेखौनो जों माबोरै? जों जौ गोरान बानायो आरो बे बेखौ जों आं बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनि खाथियावहा एसे खोन्थानोसै आरो ना बा नि सिगाङावहाय एसे फोरमायनोसै जों जौखौ माबोरै बानायनाय जायो बा जों माबोरै सङो बेनि सोमोन्दै दा जों जौखौ संनो होनदोंबा जोंनो गुबैयैनो जोंनो माइरं नांग्रोगोन
माथानि माइरं नङाबा माइ ब्रानि माइरं नङाबा जोसानि माइरं बेजोंबो संनाय जायो आरो ना जौखौ जोङो ओंखाम बायदि संग्रैना लायो नोंथां ओंखाम बादि संना लानानै बेखौ उनाव जोङो ओ ओंखामनि अ माबानिफ्राय दैहुनिफ्राय जाय आइजेंआवहा जों ओंखाम बायदि संनांगौमोन बेनिफ्राय बेखौ दिहुननानै ओ जोङो फोरानो आरो मोजांहै सान्द्रिफोर बा प्लास्टिकफोरावहा बनानै आरो ना फोराननानै एसे गुसु जानो होयो बेनि उनावहा जोंहा आं दा जों बानायना लानाय मोनसे दं मोनसे मुलि होनना बुङो जों बेखौ बेनो जाबाय जोंहा एमाव होनना बुङो बे एमाव लादुखौ जोङो बेहाय सिफ्रुनानै मोजाङै मिलायना होयो आरो
बे ओंखामावहाय
औ
औ बे एमावखौ होनदोंबाथ जों एमावखौबो माइरंजोंनो देनाय जायो माइरं आरो एमाव बिलाइ आरो मोननैसो गोथां बिलाइफोर जों बेयावहा होनाय जायो आरो बेखौ बिदि देनानै जों लादु खालामनानै दोननो होयो आरोना गोबाव समनि थाखाय बेनि उनाव बे ओंखामजों जों बे एमावखौ मिलायखांनायनि उनाव जोङो मोजां ङै बेखौ प्लासटिक बा जे आइजेंजों दोननाय जायो आरोना गोदोनि समावथ प्लासटिक गैयामोन बेखायनो गोदोनि समाव जों बे थालिर बिलाइफोरजोंनो जोङो खाथुमना दोनोमोन आरोना बे खौ दा बे थालिर बिलाइजों मोजाङै जोङो बार हाबनो हायि बायदि बेखौ खाथुमना दोनो आरोना खाथुमना दोननायनि उनावहाय बेवहाय दै ओंखारो आरो सानब्रै बा सानबा हरब्रै हरब्रानि उनावहा मोजाङै दै जब जब जाबोयो रोसि ओंखारो आरोना बिदै ओंखारो बे बिदैखौनो जोङो सरनानै दै होफिननानै नङाबा बिदैखौ ओरैनो ओ ओ बोखांनानैबो लोंजायो आरोना बेनो जाहैबाय जोंहा जौगिसि नोंथां। दा जौगिसि नि लोंनायावहा जोंहा देहायावहा मा मुलाम्फा जायो होनना बुंब्ला आङो दायोथ जोंहा जोबोद गरम बोथोर नङा होमबा गुदुं
औ दा गोरोम-गोरोम बोथोरावहा जोंहा मालाबा जों दै लोंनायनि ख-खम दै लोंनाय बेनि जाहोनाव जोंहा हासुदैया गोजां ओंखारो ना नोंथां। औ बे हासुदै गोजा ओंखारदोंब्ला ओ जों बेखौ एसे गिलास से फोर बेबायदि जौ गिसिखौ जों लोंना होदोंबा जोंहा हासुदिया साफा जायो होननानै जोंहा हा फोथायनाय दं आरोना माने बुङो आरो जोंनि आबै आबौमोना बुंबोनाय बा जोंनि आइ आफामोना बेबायदि बुङो आरोना नोंथां औ बेबायदि ओमफ्राय बेनि उनावहा आरो बे जौ गिसिखौनो जोङो ओ सान हरब्रै हरबा बानि उनावहा जाय जौ गिसि मोनो बे जौ गिसिखौ जों मोजाङै ओ जोंङो दै दैहुफोर बा जिखुनु आइजेंङावहा जोङो दैजों सोमना दोनो आरो। बे सोमना दोननाय ओ जौगिसिखौ खौ जोङो बिनि हरसेनि हरसे सोमना दोननायनि उनाव ओ बिनि उनखालि फुङावहा बा सानजौफुआव नों नोंथाङा जेब्ला टाइम बा समसो लाबो अब्लानिया ओ बेखौ आरो जौ गोरान बानायनाय जायो जों बे जौ गोरान बानायनायावहा बे मारि जाय जों आगजु बाहायो बेखौ जों बे जौ गोरा जौ गिसिखौ अजों होबाय थायो आरोना अर होबाय थायो ओमफ्राय बेनिफ्राय बेहाय थाखो-थाखो मोनथाम-मोनथाम खोलोबनि बेहाय दैहु होनाय जायो आरोना। बेबायदि ओमफ्राय गोजौ बयनिसायबो गोजौसिनावहा दै होनाय जायो ओमफ्राय दैया गुदुं जायो ओमफ्राय बेनिफ्रायनो बे बे औवानि हासुं बानायो औवानि हासुंनिफ्राय ओ खफ' बायदि एसे-एसे ओंखारबोयो आरोना दै खफ' बायदि। बे खफ'बादि दैयानो जाहैबाय नों नोंथां बेनो ओ जोंनि जौ गोरान जायो आरो ना बेनो जों लोंनो थाखायबो मोजां नाथाय जौफ्राथ' नोंमिथिखायो नोंथां जों बां बांसिन लोंदोंबा देहानि थाखायनो गाज्रि जायो होननानै बेनो नोंथां बिदिबा जोंहा समा जाबाय नोंथां दे गोजोनबाय औ गोजोनबाय।